हेलौ औ। औ खोनाबाय।
औ औ मा खालामदों?
नै दासो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ'।
मा ओंख्रै?
ओंख्रैया माबासो दालि ओमफ्राय आलु भाजामोन। नोंसिनालाय? नोंसि
आलु ओमफ्राय टमेट'सोलै। जेबो गैया दिनै।
औ। दालाय माथो खालामगासिनो नोंलाय?
आं माबा खोथासो साननानै बेखायनो नोंनो फन हरदों। ओंख्रियाबो गैया। ओंख्रियाबो गैया आलु टमेट'। टमेटल'मोन नालाय बेसे आलु टमेट' दालि जाबाय थानो। ओंखायनो आङो। सान्दों सानैजोंथ' बाम्बरबिलयाव मैगं मैगं खाहैनो
औ थांजागौमोनथ' जोंनाबो गैया मैगंनो खाहैजागौमोन। दायनो थांनो नामा।
थां बेहाय मैगं मोनसैयोना।
मोनो मोननाया मा मा लाबोनो जोङो
मैगंखौ जोङो माबा लाबोनोसै ओ सिबुर बिथुरिबो मोनो हेलांसि मोनो दाउफेन्दा थाराय
आजनायबो मोनोमोन नामाथाय
ओं ओं बे माबाया मैथ'खाया
औ औ बे
औ आरोबाव सो माबायाबो मोनोना उम बिहोमामोनथाय
मा मोनो लाबोजोबगोन दे गासिबो
औ औ दिंखियाबो
जागोन दे गोबबाव दोननानै जाफैगोन
औ खिन्थु मना फिसालानाङा दे
मानो
थोनाय नोङाना मना फिसाया
दे दे दे दे दे गिदिरखौनो लाखागोन आं
लोगोआव सिखा गंसेबो लाखा
दे दे जागोन दे मा जागोन मा मोननो लाना फैसै जगोन
औ
ओमफ्रायसोर सोर थांबावगोन लोगो गोदोआव जोङो
ओइ खाथिनि बाजैमोनखौ आनैमोनखौबो लिंसै नोंबो लोगो लानोबा ला सोरखौबा जागोन दे उम थाब थारदे
जागोन दे जागोन
औ माबा खुगायानो खहाबथारा बेबायदि दालि आलु टमेट'
ओंहाय दालिजों ओंखामानो हाबा बाजारनि मैगंखौ बाजारनि मैगंखौबो जानो बालाय लांङो
बेन बेन्थन बेनिखायनो बारिनिफ्रायनो थाजा थाजा खाना लाबोनानै जाफै फैबाय थानोसै
मोजां हाग्रानि मैगङानो बेनोसो मुलि बायदि जायो
औ आंहा दाख्लै दैमायाव गुरना लायनाय नाथुर गोरानबो दंखायो आनोलाय
आयौ मालायसो गैयाहाय जोंना
उ आहा बेजोंनो लगाय लगाय एसे एसे जाबाय थागोन
मोजांहाय नोंहा मालाय
औ आरो गो बाजाराव लाय नाङा खाथियावनो दै दङ
ओइ गुरहै जागौमोन ना सानैजों मालाबा गुरहै जागोन दे
गाबोन फुंफ्रावनो सोलाबबा थांगोन
जायो दे जायो बै माखासेफोरखौबो लोगो ला नोसै
औ ज' ज' थांबासो इन्ट्रेस्ट जायो रायलाय रायलाय
औ
ओं
मैथा गोरलैजों जाफैनोसै गोथावनो औ औ
बेफोरजों जागोन जोंहा माबा रुदबनाय मानाय बिदिनो गोथां गोथां मैगं जादावग्राखाय एखदम बिदिखौ साबजानाय मोनथारा
औ औ रुदुबना जाबासो देहायाबो मोजां थायो गोथाव जायो
औ गोदो बर'नि ओंख्रिफ्रालाय ओबावथो थाव होनायमोनखाय
औ औ।
गासैबो रुनाय आरो मस्ला हिसाबैबो बै म गंगार दुन्दिया, नोर सिं, अन्थाइ बाजाब बेफोरखौसो बाहायखायोमोन।
औ औ गंगार दुन्दियाखौ दाबो जायो जोंहा बाथोन देनानै गोथाव मोनथारो आङो।
जायाबा बेफोर नङाबानो ओंखामानो खहाबा।
औ सबाइयाव होबा बेसे गोथाव सबाइ अनलायाव गंगार दुन्दियाया।
उम
औ मोदोमफ्रुलायखायो।
उम बर'नि गासै दोरों ओंख्रिफ्रानो जोंना रुबासो खारदैजों संबासो गोथाव जाखायो।
औ।
जोंहा गोलोम बोथोरनि जेरावबो बेरायहैला नामा लोगोफोरा एबार।
आंथ' सानदोंमोनहाय बेरायनो आंहा बेरायनो गोजानाव थांनो जि मोजां मोनो।
औहाय आंबो जि बेरायनो लुगैदों न'आव थाबाय थानानै बालायलाङो बाय गोसोफोरानो
औ औ
बेराय जागौमोनहाय खेबसे गोलोम बोथोरनि जागोन अबाय थांनो होमबा जोङो?
है आं गुसु जायगायावसो थांनो लुबैदोंलै
दार्जिलिं सिक्किम ना बाहाय
औ मेघालयाबो थांजायो आरो अरुनाचलबो थांजायो नों सानलाय मायाव थांनो
अरुणाचलावबो साबसिन जागोन खोमा ना मा होनो औ खेबसेबाव थांनाय जाखायाखै ओहो ओहो लोगोफोरखौ लोगो लानोसै सयजन स जागोन दे सयजन सातजनसो लिंनोसै लोगोफोरखौ
औ ज' ज'बासो मोजां। बिदिबाथ' फैसाबो जमायखानांसिगोन एसे ने
औ एसे एसे जमायखानोसै औ गोबावनिफ्रायनो लोगो लाखानोसै
औ नङाबा जाफुंनाय नङा
औ
थाखा नांगोन एसे। गाननाय-जोमनायबो नांगोन गोजांनायनिया
औ खेबसेन औ औ लोगो बै माखासेखौ लोगो लानानै खेबसेनो ज' रायज्लायनांसिगोन
औ जागोन दे। ओमफ्राय न'खराव गासैहाबो मोजाङै बेनो दंबा?
औ मोजाङैनो दोनथ'जोबो गासिबो। नोंसिनालाय माबोरै दङ?
जोंनाब जोंनाबो मोजाङैनो दङ
दे मोजाङानो दे मोजाङै थानांगौ बयबो
औ ओमफ्रायो हबालाय आरो मा मा मावनो लाबावदों नोंलाय खामानि दामानि
मावनायफोराथ' बिदिनोसै साख्रि बाख्रिनि एसे नायदोंमोन आरो लेखाफोर फरायदोंमोन गैया माथो मोनथ'वाखै दाबो नोंहालाय मा मा खालामनानै दङ दालाय औ नोंहा मा मा खालामनानै दं दा औ
आं बिदिनो नआवबो बिमा बिफाजों खामानियाव हेल्प होयो आमफ्राय माबा जोंहा एसे फिफाया बागान बानायला बायदों आरो बोरमाबो एसे फिदों नालाय
आयु मोजांहाय बिदिबा औ औ
आंना एसे सोलायबायसो थांखियानो औ आंना एसे सोलायबाय थांखिया थियानो साख्रि नागिरथलाहाय आङो।
माबोरै सोलायखो मा जानो लुबैखो?
आङो नआवबो एसे हा दं नालाय
औ
बेहायनो आङो एसे आबाद आमफ्राय बिदिनो बोरमा फिसिनाय आरो बिदिनो गय गायनोसै सान्दों लेबुक ककवा बेफोरखौ
आयौ नोंहा जि मो बाहाय होनबा थांखिया मोजाङानो जादों दे गारजि नङा मोजां
औ साख्रिफोराबबो एथ इजियावनो मोनला नालाय । दाना
औ औ ।
बेखायनो गासिबो साख्रि मावबाबोथ‌ जाया आबादारिबो जानांगोन ना ने
औ औ आंबो गायो । मोजां मोजां । गायो गायनाया मैगं गायो न'आव एसे होमबाबो । एसे ओरैनो गायो आरो जानो आनथा । जा औ
औ न'नि मेगंखौसो जानांगौहाय लोगो मानो होनोबा बाजारनिया फोथायनो हा थारा
हाया मुलि होनाय जाजोबो गासिबो
औ न'नि जा गोदोनि मानसिफोरखौ नुवाखै मालाय न'नि मेगं जायोमोन हाग्रा बंग्रानिफ्राय मुलिनि मे मुलि बायदि मेगं नागिरना लाबोना जाफैयोमोन बेमार आजारानो
औ औहाय नोंखायनो । जोंहा दा बेमार आजारा बारा जाबाय ।
अ गेसानो जोबनो थाङा माथ थो उदैफ्राव
जोबनो थाङा जोबनो थाङा गेसानो । मोनामफिनलायोना मुलि मैगंफ्रानो
जाबाबो बेनो जायाबाबो बेनो ।
एखेसो
उम्म बेखायनो हायोबा न'आवनो गायना लानांगौ । आरो जोंहालाय नेम दंखायोमोन बा बारियाव जों बरफ्रा गायनानै जाग्रा नेम दंखायोमोन ना । दासो जायगाफ्रा खमायलां बाय आरो मानसिफ्राबो एसे बेस्थ जाबाय खायसे बाबायबो बेखायनो ओमफाय नै लोगो मना सिखा दाबा लानानै दा ओंखारदो दे थाबनो ।
दे दे दे जागोन दे दे ओंखारनोसैबो नामा दान नों नै टाइम माबो जाखाबाय माथो ।
औ मोनाद्रायगोन नोङाबा ने सान हाबबा आरो लेवार फोर बेलावफोर गिनांगौहाय ।
औ औ दे नोंबो लोगो लाबोदो होमबा आंबो बाजैखौ लिंनान लांसै ।
बाजैखौ गाब्र हरखादो होमबालाय
औ दे गाबज्रिहरनोसै औ दे लोगो दे औ दे
दे
औ